हेलौ।
औ नोंथां खोनादों ना?
खोनादों।
नोंथाङा दसे सम आंजों रायज्लायनो हागोन नामा?
अ अ हागोन बुंलाय।
औ। होमबा नार्जि ओंख्रिनि बागै रायलायनोसै नामा?
अ अ अ रायलाय जायो।
अ खारै ओंख्रिनि होननानै बुङोब्ला मा मा मैगंजों खारै ओंख्रि जाजायो बेनि बागै ससे फोरमायलांनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ अ अ अ आं जिखिनि मिथियो बेखिनिखौ नोंथांनो फोरमायनोसै होमबा।
औ।
अ खारै ओंख्रि खारैदोथ' बहुद ओंख्रि जानो हायो जेनेबा नारजियानो जा ओ सबाइ खारै बा अनला खारै बिदिनो गोबां दङ बेफोरथ' माने बर'फोरनि माने मा होनगोन‌ इखो मुंदांखा माबा ओ ओंख्रि। जाय माने बर'नि बर' नि हारिमुखौ सिनायथि होयो। ओम ओं। ओमफ्राय आरो गोबां दंबावो खारैजों जाग्रा ओंख्रि।
औ।
बराय लांबाय आं नामफोरखौ।
बेफोरखौ माबोरै सङो बेनि बाग नों खोन्थानो हागोन नामा?
अह अह। ओ आंथ बांद्राय मिनथिया ओमफ्राय आं जिखिनि मिनथियो आबुंनोसै आरो ओ अनला खारै अनला खारैखौ संनोथाखाय फास्तआवनो ओ माइरंखौ सुनानै सोमनानै दोनग्रोनांगौ उम। ओमफ्राय दसे सोमना दोनखांनानै बेखौ ओ देनानै गुन्दै खालामनानै लानांगौ। ओमफ्राय बेखो नों अ अ दाउजो संनो हायो ओमफ्राय बिदिनो ओरैनोबो दाउ बेदर गैयाबाबो जेनेबा ओरैनोबो संनो हायो। ओमफ्राय बिख बेखौ देखां देखांना लानानै ओमफ्राय ओ गुन्दै जाखांबाथाय ओमफ्राय बेखो दोनथनानै ओ दै फुदुंनानै ओ जेनेबा दैखो गोदौहोनानै लाबाय अ-अ-अनला बानायनो थाखाय। दैखो फुदुं फुदुंनानै गोदौहो ओफाय गोदौ-गोदौनायाव बे माबाखो अन गुन्दैखो होनांगो आरो। हाबनानै ओमफाय गलदेखर माबानानै होनांगो बिदि मिक्स खालामनानै नङाबा माने गथाखायो। ओमफ्राय बियो ओ बियाव खारैख बेखोबो होबाय खारै सुंख्रि होबाय जुदि माने जि होयो आरो बियो नोंनि सायाव जेनेबा नों मा माबायदि जाना मोजां मोनो सोरबा सोरबा माने खायसे एसे मस्ला मस्लि होयोना बांद्राय होआ जेनेबा खारै मैगंङाव थेबाबो माने जिखिनि जायो। बेखिनिखो होबाय। उम होनानै ओ गोदौहोबाय ओमफ्राय बेदरफोर होयोबा सिगाङावनो एवफ्रामनानै लाखायो बेखो होबाय होनानै ओमफ्राय गोदौ होबाय गोदौहोनानै बिदिनो एसे ओ जाजानाय जायोब्ला बोखांबाय आरो आं बांद्राय एमान दिटेल्सआव मिथिया खिन्थु इखिनिखोनो नुयो आरो आं सं माने आइमोनखो संनायखो ओंखायनो इखिनिखोनो मिथियो आं आं है नारजिखोथ' नारजिखो मारै सङोमोनथाय अ उम फार्सआवनो नारजिखो सुनानै ओ खारैजों रबहोनोनानै लायोखोमा इनि फ्राय आ मा मा खामो मोनथाय आंबो बारा गोसोआव गैला बेखो। नोंथाङा मिथियो नामा? बेनिबागै
औ नारजि दोलो होननानै बुंबाथ' जों बर'नि ओ गोथावसिन बयबो फसन जायो बेखौ नारजि दोलो ओंख्रि होन बाथाय नारजि दोलोखौ संनो थाखाय जोंनो फाथोनि गोनांथि जायो नार्जिनि। नङा होमबा नारजिया मानिफ्राय फियो बेख खौ आं सिगांग्रो खोन्थाग्रोनो सानो नारजि बानायनोबा ज जोंनो फाथो फाथोनि गोनांथि बि जायो फाथोखौ सिगां फोनानै लायो। बे फाथोखौ जोंङो दैज्लां बोथोराव फैयो दैज्लां बोथोराव मोनो बेखौ
औ अ
फाथो फाथोखौ जोंङोहाय फोनानै सिगां फाथोनि बिजौखौबो जों जायो गोथां आवनो जायो। फाथोखौबो जाजायो बियो औ गोरलैयाव। बो जाजायो आरो बेखौ जायै जायै जेब्ला बिफांङा रायो राब्ला थाइ बिलाइफोरा गोरा जाबा साबसिन जायो होननानै बुंङो मानसिफ्रा बेनिखायनो बे‌ रानाय बिलाइखौहाय ओ खानानैहा बे बे फोराननानै लाग्रोनाय जायो मोजां फोरानखांनायनि उनावहा। बे। नारजि बिलाइखौहाय जोंङो थिनानैबो जायो। गोबाव समहालागै बे थायो। बेफोरबायदि खालामनानै बिनि उनाव बे फाथोनि बिफांनिफ्रायबो दिरुंबो ओंखारो जोंहा। नाथाय बे बेखौ दोनथ'नानै ओंख्रिनि सायाव रायज्लायनोसै।
औ।
बे बेनिफ्राय बे जेब्ला नारजिखौ जोंङो सानसे सिगांहाय सोमनानै लाग्रोनाय जायो मानो होनबा बे फोराननानै दोननाय नालाय। रुनायाव एसे सम लायो बिनि थाखायनो सानसे सिगां नङाबाबो दसे गोबाव सम सोमनानै लानांगौ गोनां जायो। सोमखांनायनि उनावहा बेखौ जेब्ला संगोन अब्ला बे नारजि नारजिखौ बेखौहा मोजाङै सुनानै लााखांनायनि उनावहा बेखौ सारायाव नङाबा मोनसे दिक्सि बेवहाय अराव मोजाङै ग्लब ग्लब खारै होनानै
औ।
फोमोननाय जायो। खारैखौ जोङो सिगांहा खारैखौ मानिफ्राय मोनो खारैखौ जोङो मानिफ्राय बानायो बेनि बागै आ आं एसे फोरमायनो सानो।
औ औ।
खारैखौ जोङो बांसिनानो आथिया थालिरनिफ्राय बानायनायखौ नुयो। आथिया थालिरखौहाय जोङो जिरनानै सिथा सिथा जिरनानैहा बेखौ सिगांग्रो फोराननानै लायो। बिनि अनगाबो गोबां गोबां जिरादजों जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो थेवबो आथिया थालिरनि खारैयाहाय बयनिख्रुइ साबसिन होननानै फोथायो आरो मानसिफोरा। बेखौ साबसि सिन होननानै बेनिखायनो आं आथिया थालिरनि बागैल' खोन्थानोसै आथिया थालिरखौ जोंङो सिगां सिथा सिथा हानानैहाय बेखौ आराम गोबा गोबा जिरनानै बेखौ फोराननानै थालिरनि गासिबो ओ बाहागोआनो जाजायो एबा बा हाय जायो खारैयावहा थालिरनि मादाखौ आ सिन्थाइ गासैखौबो बाहायनानै बेखौ सिदा सिदा हानानैहा फोराननानै आ रामनो मोजाङै रानबाथाय सान्दुङाव फोरानखांनायनि उनावहाय बेखौ सावनानै हांगार बानायनाय जायो हांगार बानायखांनानै बे हांगारखौहाय जोङो गोबाव समहालागै थिनानै जानो हानाय बायदि सोरबा सोरबा लारु फिथा बानायनानै दोनो नङाबा सोरबा आरो बे गुन्दैयैनो ओ दोनो आरो सोरबा सोरबा बांसिन सिनानो बाहायबाय थानो थाखाय बेखौ सरनानैहा बथलाव थिनानै दोनो नङा होमबा बेफोरबायदिनो बे बे खारैखौहा होनानै बे नारजि ओंख्रिखौहा रुनानै गोबाव सम रुनानै लानाय जायो। रुनानै जेब्ला ओ गेजेर ससेयावहाय नारजिखौ नायनानै बे नार्जिया जेब्ला गुरै जायो अब्ला सागंजोंहा बे खौहाय आरामनो सानानै मोजां लाथाब लाथाब खालामनानै दोनो बिनि उनाव नोङो जा बेदर होगोन बेदर होयोब्ला अमा बेदर होयोब्ला अमा बेदरफोरखौहाय गुबुन मोनसे सारायावहाय बेखौ संनानै एवनानै लानाय जायो एवना एवनोबा जोङो बेहाय सामब्राम हालदै फानलु हाइजें बायदिसिना नों मा मस्ला-मस्लि होयो बेखौ होनानैहाय गोथाव जानायनि थाखाय ओ एवनानैहा बेदर खौ मोजाङै ओ एवदबनानै लानाय जायो। एवदबखांनायनि उनावहाय बेखौ जोङो खारैजोंहाय रुनानै लानाय फाथ' नारजिखौहाय बेयाव गारसननानै गोबाव सम जाहाथे बे मोननैजों मिलायलायनानैहा गोथाव मोदोमनाय फैयो बिनि थाखाय गोबाव सम एसे ओ ग्लब-ग्लब गोदौ होनानैहा फोमोननाय जायो। फोमोनखांनानैहाय जेब्ला मोजाङै मोदोमनाय आरो मोजां रेबनानैहा लाथाब-लाथाब जाबाथाय बेखौ जोङो खांनानै जासिगोन आरो
औ
आरो खारैजों जों गोबां मैगं मोनो जेरै ओ अनला खारै सबायजों दाउजोंहाय बेखौबो खारैजों सङो आरो गोबां मैगं खारैजों जानायखौ नुनो मोनो आरो अनला खारैनि बागै आङो एसे फोरमायलांनो सानो
औ
अनला खारै होननानै बुङोब्ला ओ बर'फोरा बांसिन हाबाफोराव बाहायो बेखौ
औ
न'नि माबाफोर खामानि जाबाथाय न'आव ओ जोङो ओंखाम गोरलै जाबो अनला खारै गोबा
औ औ हाथासुनियाव आरो अनला खारियानो माने मेन आरो औ
अनला खारै जानो थाखाय जोङो सिगां अन अन गुन्दैनि गोनांथि जायो नङा होमबा। अन गुन्दैखौ द सम माइरंखौ रुइनायनि थाखाय सोमनानै दोनो सोमनानै दै सर'खांनायनि उनावहाय ओ बे अन गुन्दैखौहाय ओ दिंखियाव नङाबा उवालाव देनानै लायो देनानै गुन्दै जाब्ला दुफु दुफु गुन्दै जाब्ला बेखौहाय ओ दै फुदुंनानैहाय सारायाव ओ जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला बे दै ग्लब ग्लब गोदौनायनि सायाव गुन्दैखौ सारनानै होयो सारनानै होनानै सागंजों सानानै होबा बे गथा गथा जाया होननानै बेखौ सागंजों सानाय जायो आ रो इयावहाय बेहाय मा मा मस्ला मस्लि होनो होनानैहाय जेब्ला बेदरखौहाय आरो फारसेथिंजाय ओ एवना नै लायो एवनानै मस्ला मस्लि होनानै सामब्राम फानलु बायदिसिना होनानैहाय मोदोमनायनि थाखाय जोङो ओ दुन्दिया बायदिसिना होनो हायो बेफोरबायदि गोबां मानसि यानो गोबां ओ गुबुन गुबुन आदबै संनानै जानायखौ नुयो थेवबो बिफोर बियो जोंना मेन होननानै बुंजायो
औ
बेफोरबायदि संनायखौ नुनो मोनो आरो
औ आरो दंबावो खा ओ खारैथ जेनेबा बे खाबथिंनाय मैगंफोरखौबो जायोना जेनेबा लाफा लाइ ओमफ्राय आरो बिदिनो ओ गुथा माबा माबि होनानै मिक्स खालामनानै जे खारै सङो बेफोरबोथ खारै
खारै ओं औ गोबा ओं-ओंख्रि गोबाब होननानै बुङो बेखौहाय बांसिनानो औ जोंनिथिंजाय बेखौहाय ओंख्रि गोबाब होननानै बुङो ओं ख्रि गोबाबखौहाय बा गासैबो मैगं गोथांफोरखौहाय ओ लगाय गथाय खालामनानैहा बेखौ बांसिन नानो ना फिसाफोरजों जाबा गोथावसिन जायो होननानै
औ औ औ
दे बिदिब्ला जोंना समाबो जा बायमोन
अ अ दे होमबा ना औ औ
दिबा
दे ओमबा ओं